औ नोंथां खोनादों औ नोंथां।
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनोसै होनना कल खालामदोंमोन नोंथाङा समाननो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ हागोन।
औ बे आयदायानो जाहैबाय नोंथां नोंथां ओ बेखार जेंना। दा बेखार जेंनाया औ नोंथां औ बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै। बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जागायजेनना होदो नामा?
जागोन नोंथां जागोन। बे बेखारनि जेंना होनबाथ' जों बयबो दा बारनि जि बायदिसो आरो ना नङा होमबा? बियो दा एखेबारे गोदौग्लाबनाय मोनसे जेंना बायदि जानानै दं जोंनि भारतावनो होन बा सारा बुहुमावनो बेखारनि जेंनाया थ' जोंना बुंनो थाङोब्ला नोंगौ बियो थारैनो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव बेखारनि अनजिमायाबो बांगासिनो थागोन आरो। बेखारनि जेंनाया जोंनि भारताव जोङो गुबुनफोरनि रुजुनायाव नायोब्ला एसे बांसिन बायदि मोनो आङो मानोना जोंनि भारतआ सुबुं अनजिमायाबो बुंनो थाङोब्ला मुलुगनि मादावनो जोंना देरसिन बा बयनिख्रुइबो बांसिन। सुबुं अनजिमा थानाय हादर जाहैबाय नालाय दा जोंनि भारताव बे जेंनाया मानि बेखारनि जेंनाया मानो बारा जादोंबा ओरैबादि जोंना सुबुं अनजिमाया बिराद बांनायनिफ्राय बांदों बांनायनिफ्राय बांदों आरो। नाथाय मा साख्रि होनो थाखाय बा माबा मोनसे थांनानै थानो थाखाय जे राहा नांगौ बे राहाखौ जोंनि भारत हादरा जोंनो होनो हायाखै। जोङो नुयो गामियाव फ्राय बांसिन मानसियानो जोंना आबाद मावनानैसो संसार खुंगासिनो दङ आरो जोङो फरायनोबो मोनदों। स्निजि जौखोन्दोनिबो बांसिन सुबुंफोरा जोंना गामि ओनसोलाव थायो आरो बिसोरो मा आबाद मावनानै जायो।
नोंगौ नोंथां।
दा जोङो गमामायै भारतखौ नायालासिनो जोंनि गामिखौनो नायनो हायो नङा होमबा नोंथां मानोना जों भारतनि सिङावनो दं।
औ नोंथां।
जोंनि गामियावनो बेबायदि सिटुवेसन जे जोंनि गामिनिफ्राय लाइमोनफोरा बेखारजोब।
औ नोंथां।
जोङो बुंनो थाङो जेन'बा लाइमोनफोरा दा गामियावहाय दङ थामजि ब्रैजि जन। दा बेनि मादावहाय नोङो जोङो नुनो मोनो स्निजन द'जनाल माखासे साख्रिफोरखौ मोनफुंनो हायो। आरो माखासेया मा ओरैनो बेखार थानो गोनां जायो। दा बेनि जाहोना बेनो जे जोंना सोलोंथाइखौथ' लाबाय सोलोंथाइ लासेयावबो जोङो साख्रि मोननो बिराद खस्थ' जानानै दंसै दा।
औ नोंथां।
खारना जाहैबाय सरखारफ्रा ओ गोदान गोदान साख्रियाव थिसनथाइ होनो थाखाय सिटफोर नांगौ। जे साख्रिनि अनजिमा भेकेन्सिफोर दं बिसोरखौ बारायनो हाला। आरो नोंनि एफा बुरजा मानसिखौ साख्रि होनानै सेलारि होनांगौआबोथ' गोरलै बाथ्रा नङा। बिनि भारतआ माखासे बिदि बिथिंनिफ्राय इनकाम फैनो गोनां जागोन फैनांगोन आरो जोंनि जे रायजोआव लानाय माखासे टेक्सफोरनि बिबांखौ आरोबाव बारा बानायनांगोन अब्लासो मा गासैबो सुबुंफोरनो जोङो साख्रिखौ होनो होनब्ला हागोन आरो दा बेखौथ' सरकारा हाजोबा जाहैबाय बेनि थाखायनो मा खालामनांगौ बे दानि गोबां एन जि असफोर दं। आथिखालाव बेफोरावबो मानसिफ्रा ओ इंगेज जानानै दङ आरो। नाथाय नों बेफोराव मालाय बेसिबां मानसिया इंगेज जाबावनो नङा होनोमबा। नोङो हाजार हाजार मानसिखौ इंगेज खालामनांगौआबो बावहाय सम्भब नङा। आरोबाव बिथिङाव माखासे बिथिङाव ओरैबायदिबो जोंना भारत हादराव स्किल जे स्क किल वारकारा खम जोङो गुबुन हादरफोरनि रुजुनायाव नायोब्ला नाय ओ गासैबो स्किलनि माखासे डेभलपमेन्टखौ सरखारारफ्रा फोरोंखांनायनि उनाव बा बबेबा प्राइभेट कम्पानिया फोरोंखांनायनि उनाव बिसोरना मा खामानि मोनो आरो जेन'बा नोङो बुंनो हायो जोङो मिस्ट्रिनि खामानिखौ जों सोलोंबाय दा मिस्ट्रि खामानि माव सोलोंनानै जों जुदि मिस्ट्रिनि खामानिखौनो मावनो मोनाब्ला अब्ला बिथांमोना ओरैनो बेखार जानानै थागोन दा बेबायदि जेंनाया जोंनाव भारताव दाबो दं। मिस्रिनि जुदि ओ बे स्किलखौ सोलोंबाय नाथाय जेरावबो न' बानायनो मोनाब्ला मानो मोनाब्ला बिनि स्किला ओरैनो बेखार थांगो आरो।
गोबां दङ ओ बेबायदिनो ओ खामानिखौ नागिरबाबो मोनला बेनि थाखायनो जोंनाव बेखारानो बेखार बेखारानो बेखार जागासिनो दं। दा बेबायदिनो आरोब बेल' नङा जोंनावहाय सरखारा माखासे स्टेप्सफोर लानांगौ जोङो नुयो गोबां गिदिर गिदिर हादरफोरा सुबुं अनजिमाया खम आरो बिसोर नामा सुबुं अनजिमा खम जानायनि थाखाय इन्डास्ट्रिफ्रा गोबां दङ नाथाय दब खामानि मावनो मानसियानो मोना दा बैफोरनि जाउनाव मा जोंनि भारत भादरनि मानसिफ्रा थांनानै बैबायदि जायगायावसो खामानि मावहैनो गोनां जायो
नोंगौ नोंथां
मानोना बिसनावहाय मानसिया खम आरो साख्रिनि अनजिमाया बांसिन नाथाय जोंनाव मानसिनि अनजिमायासो बां सिन साख्रिनि अनजिमाया खम जों साख्रिखौनो ओंखायनो मोनलायलायाबा साख्रिल' बुङाखै आङो जेखुनु जिउआव थांनानै थानानै राहाफोरखौ मोना आरो गामि ओनसोलावथ' बियो जोबोद गाज्रिसिन बाव मानोना गामि ओनसोलाव जोंनाव जेबो राहा गैया जोंनाव फसंथानफोर गैया हाथाय बाजाराव ओ बिदि गिदिर गिदिर गलाफोर गैया जायफोराव जों मावनानै थानो हायो बिदि गिदिर गिदिर कम्पानि गैया जोंनि ओनसोलाव गामिफ्राव जों जेराव मावनानै थानो हायो दा बेफोरनि थाखायनो जोंनाव गामि ओनसोलाव बांसिन जे जेंनाया बे ओ बेखारनि जेंनाया जोङो नुजासिनो हमनायखौ नुयो आरो नङा हबारा नोंथां दा आङो जेंना बे बेखार जेंनानि सायाव बे फंनैसोखौनो बुंबाय ओ मिजिंथिदों नोंथाङाबो गोबां बाथ्राखौ एसेब्लाबो बुंफोरनानै होगोन बेखारजोंनानि
हागोन नोंथां जागोन नंगौ नोंथां जोंहा आथिखालाव नुनो मोनदों बेखार जेंनानि बांनाय खौ नङा होमबा नोंथां दा जोंहा बेनि जेनाखि ओ मोनसे जेंना बेनो जाहैबाय गिबियावनो फैयो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय
औ नोंगौ नोंथां
बे नोंथांमोन बुंनायानो बे सैथो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जोंहा बेखारनि अनजिमायाबो बा बैखारनि जेंनायाबो गोबां बांलाङो आरो बांलांगासिनो दं आरो बांलांबाय थागोन आरो जुदि जों बेखौ थाब थिग खालामना लायाबा नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
जेरै जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय बेफोरबायदि जानायनि जानाया बेनो जे आरो जोंना मोनसे गोरोन्थिया नैबेबो दंदेरो जे गोबां सुबुंफोरखौ जों नुयो नोंथां सुबुंफोरा माने फरायसालियाव थांनानै थ' बा फरायसालिमायाव थांनानै माबाफोरखौ लाहैयो सोलोंथाइ लाहैयो नाथाय बिथांमोना गुबुन दस्रा स्किल्सफोरनि जेनाखि माबाफोर बेफोरखौ मानि लानायखौ खम नुनो मोनो आरो नोंथां जाय मानि फरायसालिमायावल' थांनानै माने फर ओ सोलोंथाइ लाहैनाय बेफोरखौल' नुनो मोनो गुबुन आलादा बेफोरबायदि जेबो लादेरा नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो औ जिखौ बोरै बानायो बोरै सुयो जेनेबा बेफोर दरजि फोरनि खामानि नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ माने रोंना थायोबा जोबोद मोजां नों हारसिंङैनो गावनो मोनसे माबा दिहुननानै ओ बानायनानै गावनो मोनसे माबानो हायो आरो बेफोरखौ खामानि मावनो जानो हायो माने बेफोरबायदि लानायानो जोंनाव मानि जोबोद खम जेरै स्किल्सफोरनि खामानिफोरखौ सोलोंनाया आरो
औ
दा बेखौ जोङो गासैयावबो मानि नायोबा समान नुयो आरो रुजुथ या नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंगौ
जेरै जोंहा ओ गोबां माने सोलोंनो गोनां गोबां दङ जोंहा बे बुहुमाव खामानिफोराबो जायखौ जोङो गावनो सोरखारखौल' जों आसा खालामना थाबा जाया नङा होनबा नोंथां औ बिदिनो थिग गावनो हारसिङैनो माबा मोनसे फसंनो हानाय माबाखौ नायनांगौ जाहाथे जोङो बेजोंनो जिउ खांनायावहाय ओ सोलिलांनो हायो नङा होनबा नोंथां जेरै जों आथिखालावथ' नुनो मोनो गामि ओनसोलनिफ्रायबो सोहोरफोराव फैनानै गोबां माने गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै थाङो नङा होमबा नोंथां? सोरबा मास्टार डिग्रि, बेचलर डिग्रि बेफोरबायदि। दा नाथाय थांनानै बिथांमोना टाउन सहराव जेबो खामानिनि थाखाय जायगा मोनैनि दा जाउनाव गामियाव थांना थाहैयो आरो गोबाङानो एसे एनै जेनाखि जोंनि थासारिफोरखौ बुजिनानै गाव गावनो सोरबा दाउ अमा फिसिनानै सोरबा दखानफोर होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ।
आरो गुबुन माखासेफोरा सोरबा लाजिनाय मोनसै। जेरै दखान होनानै जानो ला सोरबा दाउ अमा फिना जानो लाजिसै नङा होनबा? बिदिखौ जों गोबां नुनो मोननाय जायो गामि ओनसोलफ्राव। मानो होनना बुोब्ला बिथांमोना गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ दानानै थाहैनाय नालाय गामि ओनसोलाव लाजियो आरो। औ बे ओंखायनो नैबे खोथाखौ एसे गोसोआव लानांगौ बा नोजोर होनांगौ। जेरै जोंहा संसाराव जाफुंसार जानोबा लाजिनाय गिनाय बा आसु सु' मोननाय बेफोरखौ जोङो गारथारनांगौ आरो नङा होनबा नोंथां? माने सोलोंथाइ बेखौ जोङो मानि बेफोरबायदि साख्रि बाख्रिनि थाखायल' लाया सोलोंथाइखौ।
औ नंगौ।
औ नोंथां। नोंथाङा बुंनाय बादि जेरै जोंहा जों नुनो मोनो जेरै जोंनिजों लोगोसे जेरै चाइना नङा होनबा नोंथां? जोंहा जोंनाबोथ' जे फार्स्ट सारियावनो गोलैयो जोंना गिबि माबायावनो सारियावनो। आरो चाइनाया सेकेणड सारियाव गोलैयो नङा होमबा नों सुबुं अनजिमानि माबायाव नायोबा, दा बिथांमोननियाव बेखार जे जोंनि बेखारनि जेंना बेफोरखौ जोङो खम नुनो मोनो। नङा होमा नोंथां? माने बिथांमोना टेक्न'लजियाव गो गोबां माने माबा जाबाय जाफुंसार जानो हादों। नङा होमबा नोंथां? जायखौ माने माबाफोरावनो फरायसालि बा फरायसालिमाफोरावनो फोरनि फरायसाफोरखौहाय माने गोबां माने आलादा माबाफोरनि टेक्न'लजिनि माबाफोरखौ फोरोङो बिसिना, नङा होमबा नोंथां? नाथाय जोंनि भारत हादोरावथ' नायनो थाङोब्ला बेफोर गैया। नङा होनबा नोंथां? आलादा माने रां रुफा बाहायनानै आलादा माबा लाहोबावनांगौ बेफोरबायदिखौसो जों हायो जोंनि माबायावहाय, नाथाय जों मोन थिगौ भारताव जोंहा गोबां सुबुंफोरानो माने गैयि सुबुंफोर। नङा होमबा नोंथां? जेरै रां रुफा गैया, गासिबो न'खरा मानि बेफोर फैसाखौ माबा खालामजोबनो हाया। बेनि जाउनाव माने गोबां माने माबाफोरखौ आलादा जेनाखि सोलोंथाइ आलादा सोलोंथाइफोरखौ जों लानो हाया आरो। जेरै स्किल्सफोरनि नङा होमबा नों औ बेबो मोनसे आरो। थिग बिदिनो जोंहा आरो गोबां दंबावो। बेखारनि जेंनाखौ माबानानै नायोबा। मारै मारैयाव बेखार जेंना जादों। दा सुबुं अनजिमा बांनाय हिसाबै चाइनाफोरावबोथ' सुबुं अनजिमाया गोबां दं। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
जों जेरै जोंनाव दं बिसिनावबो बिदिनो एसे एनैआथ' बारा खम जाखायो बे नंगौ। नाथाय बिथांमोननि सुबुंफोरा माने बेखार गैया। बेखौ जों एसे बुजिनांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ दा बिदिनो नोंथां जोंहाथ' समाबो सावरायजोबनो हाला। सावरायनांगौबा गोबां दं। बेखार जेंनानि सोमोन्दै सावरायनांगौबा। दा नोंथाङाबो आंनि सिगाङाव गोबां खोथाफोर बुंलांबाय। जेखौ गोसोआव लाथाव लाथाव। आरो जायजों जों दा दिनैनि थासारियाव सोलिदों बेफोरखौ बुंलांदों नोंथाङा। दा बेखायनो आं नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो नोंथां।
औ नोंथांखौबो गोबां बाथ्राखौ फोरमायना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथां दे गोजोनथोंसै नोंथां‌ औ।
औ नोंथां